हेलौ
औ
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां।
होनबा आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सोमोन्दै सावरायनो होननानै हरदोंमोन ओ आयदायानो जाबाय ओ दैनि सोमोन्दै दैखौ जोङो माबायदि बिदि बाहायो बा मा मा खामानियाव नाङो बिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा दैनि सोमोन्दै
औ थारैनो नोंथां ओ जोङो दै खौ मा मायाव बाहायो होनोबा जोङो फुंनिफ्रायनो सिखारनायनिफ्रायनो जोङो मोनाजासिम दैखौनो जोङो बाहायनायखौनो जों नुनो मोनो।
औ नंगौ।
ओ जोङो जेरै ओ जोङो जानायनि लोंनायनि जोङो दैजोंनो नो गासिखौबो खामानिखौनो जों दैजोंनो मावग्रोनांगौ नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ जेरै जोङो ओ ओ‌ जि सुनोबाबो मोखां सुनोबाबो थोरसि लथा सुनोबाबो जोंनो दैखौनो गोनांथि जायो।
औ नोंगौ।
औ जेरै जोंनो दै लोङाबा जोंहा जायाबा जोङो दैजोंनो ओंखाम ओंख्रिखौबो फोमोननांगौ जायो। ओ बिनि ओ बिनिफ्राय जोंनि देहायाबो दै गैयाबा जोङो ओ थांनानै थानो हाया बायदि होननाय बायदि जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
दैया जोंनिख खोब बेफोरबायदिनो आइरन ओ ओ जोंनि ओनसोलाव खोब थिखल आरो मथरजोंनो लोंनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओमफ्राय बिनिफ्राय जों जोंनि ओनोल ओनसोलाव बारा रिं बा हाखर बेफोरबायदिनिफ्राय जोङो बांद्राय लोंनायखौ जोङो नुनो मोना। ना आरो।
औ
ओ जोंनि ओनसोलाव टिखल बा मथरजों खोब आइरन दङ। ओ बिनिफ्राय जोङो बेफोरबायदिनो आबाद फोथारावबो जोङो दैखौ गोनांथि जायो। आरो जोंनो मालाबा समावहाय बेफोरबायदिनो माइ आबाद नि सायावबो जोङो दै मोनाबा जोंहा जोबोद खहा जायो आरो आबादखौ जोङो मावनो हाया।
औ नंगौ नोंथां।
आरो बेफोरबायदिनो मैगं थाइगंनियावबो होनोबा ओ जोङो मैगं थाइगंनियावबो बांद्राय अखा ओ बांद्राय दैखौ नाङा जोंनो एसे खमखौ खौ नांगौ आरो दैखौ एसे खम होबा मोजांसिन जायो आरो जोंनाव बांद्राय दै गैयाबाबो ओ खहा जायो आरो बांद्राय दै फैबाबो जोंना खहा जा जायो आरो।
औ नगौ नोंथां।
ओ जोंनो दा सिखारनायनिफ्रायनो दैया गोनांथि आरो जोंनो जोंनि ओ जोङो दैखौनो लोंनानै थानांगौ जायो ओ दै बांद्राय लोंबासो जोंना बेमार आजारफोरा खारोहोननायखौ जोङो नुनो मोन जाय दै एसे ओ दैबा जाय दै एसे खम जायो बेफोरखौ बेमार आजारखौ बांसिन जानाय खौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ नांगौ।
आरो जोङो दैजोंनो दैजोंनो बेफोरबायदिनो अनेक खामानि निखौ जोङो मावनांगौ जायो।
औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो दैनि बागै ओ थिखल बा मथरजोंनो लोंनाय लोंनाय जायो ना बेफोरबायदिनो हाखर बा रिंफोरनिफ्राय लोंनाय जायो?
औ होनबा नो नोंथांङाथ दैनि सोमोन्दै गोबां खिनिखौ फोरमायनायबाय नंङा होनबा जेरैहाय नंगौ दै खौ जोंनो नांबायानो थायो जों फुंनि सिखारानायनिफ्रायनो जों दै दै नंङाबानो जों थांनो हाया थांङा थानो हाया होननाय बदिनो मानोना जोंङो दैखौ फुंनि मुखां सोनायनिफ्राय हमनानै गोबां खामानि दामानि मावनाय नायाव सुस्रांनाय जि जोम सुस्रांनाय दुगैनाय बायदि गासि सै खामानियावनो जों दैखौ बाहायो ओंखाम संनायनिफ्राय हमनानै ने नंङा होनबा ओंखाम संनाय मैगंं थाइगं संनाय बायदियावबो जोंङो दैखौ नांगौ जायो मानोना सुस्रांनांगौ जायो गोब बा सुस्रांनानैसो जोंङो ओ माने ओंखाम ओंख्रिफोरखौबो जों सुनो हायो थोरसि लथाफोरखौबो सुस्रांनानै जों सोनो हायो बिनिखायनो जोंखौ दैखौ नांगौ जायो आरोना बेबायदिनो आरो जोंखौ जेरैबायदि आबाद आबादनि थाखाय बो दैया जोबोद गोनांथि दै नंङाबानो जों आबाद मावनो हाया आरो दैया गोबां बाबो जों आबाद मावनो हाया बेनिखायनो जोंखौ माने नांगौखिनि दैखौल जोंखौ नांगौ जाङो माने गोनांथि जायो आरोना माने बांद्रायबो जानो नांङा आरो खमबो जानो नांङा आरोना दैनि बिबांङा आरो बेबायदि बिदिनो दंफां-लाइफां बिबार बायदिफोरनि थाखायबो जों दैखौ नांगौ जायो। मानसिया जेरैबायदि दै नंङाबा थांना थानो ओ माने थांना थानो हाया थिग बेबायदिनो दंफां लाइफांफोराबो जेरैहाय दै गैयाबानो अखा गैयाबानो जेरैहाय दंफां लाइफांफोरा बिबारफोरा फोरा रानस्लावलांजोबो थिग बेबायदि बिदिनो मैगं थाइगंफोरखौ गायोब्लाबो जोंङो दैखौ जोबोद गोनांथि आरो आरो बिबारफोरावथ जों दै होबायानो थानांगौ नंङाबा बिबारफोरा माने रान स्राव लांङो आरो ना गाज्रि जांलाङो एमफुऔ हमनो नागिरो बेबायदि बि रानलांङो बिदि जायो बेनिखायनो दैया जोबोर गोनांथि आरो जोंनि ओनसोल ओनसोलावबो बेबायदिनो जेरैहाय जोंनि ओनसोलाव दैखरखौ नुनो मोनो बांसिन दैखर मटर बायदिखौ जोंङो नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलनि दैखौथ जोबोद मोजां दैफोरा माने बेयावहाय जोंङो आइरनखौ नुनो मोना आरो होनबाबो जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरखौ माने आइरन गैयाबाबो फिलटार खालामनानै लोंनायखौ जोंङो नुनो मोनो मोनो माने मानो होनबा दैखौ जोंङो अरायबो मोजांङै फिल्टार खालामनानैसो लोंनांगौ। नंङा होनबा नंङाबा दैनि फ्रायबो गोबां रोखोमनि माने बेमार आजारफोर सोमजिनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथांङा थिगानो बुंदों दै लोंबा नाथाय जों गोबांखिनि बेमार आजारफोरखौ फोरनिफ्राय माने मोजां जानो हायो औ नंगौ दै लोंनांगौ जोंङो फुंङाव सिखारनानै दै लों बानो माने गोबां बेमारफोरखौनो जोंङो जेरैहाय गेस्ट्रिकफोरनिफ्रायबो गोबां रोखोमनि माने मोजां जानायफोरखौ जों नुनो मोनो दैनिफ्राय नंङा दा मोदोम सानायफोराबो औ आरो स्किननि बेमार थाबाबो बा उदैसा नाय बायदि बेमारफोरावबो जेरैहाय जों दै लोंनानैनो जोंङो फाहामनो हायो आरोना बांसिन बेमारफोरखौनो गोदोथ जेरै डाक्टार गै गैयामोन ना गोब बेबायदि फाहामसालिफोर गैयामोन बै समावथ बेबायदिनो दैफोरखौनो माने गोबां बे माने नांगौखिनि खौ लोंनानै गोबां बेमार आजारफोरखौ मोजां जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। बा मिथिनो मोनो नङा होनबा।
औ औ।
औ बिदिनो आरो। दै दै नङाब्लानो माने। जोङो जिब-जुनारफोराबो माने थांना थानो हाया जिब जुनारफोरखौबो दै नांगौ जायो। यो मानसि दंफां लाइफांफोरखौ जेरैबायदि दै ओ नांगौ जायो थि बे। बिदिनो जिब-जुनारफोरखौबो दै नांगौ जायो ओ। बेबायदिनो आरो। दैया माने जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि आरोना। बिदिनो औ औ। आरो जोंनि ओनसोलनि दैफोराथ' दाथ' मोजाङानो दं। दं आरो दैनि थाखाय गोबां रोखोम। रोखोमनि खैफोदाव गेलेनायफोरखौबो जों नुनो मोनदों नङा होनबा। गोबां जायगाफोराव दै। दैबाना जानायफोरखौबो जों नुनो मोनदों आरो दै गैया लासेनो माने आबाद फोर। खो मावनो हाया बेबायदिबो जों दायो नुगासिनो रादाब बिलाइफोर। निफ्राय जों मिथिगासिनो बबेबा मोनसे जायगायाव गोबां रोखोमनि एकदम गोबां। बां दैबाना जादों गोबां दैजों माने लोमखाव जुबदों आं आबाद फो। गोथार न' बां गासै जोबस्रांलांदों नाथाय आरो बबेबा मोनसे बेबायदि ओनसोल। फोराव जेरैहाय ओ दै गैयैनि थाखायनो रानस्राव जोब। होननायफोरखौबो जों नुनो मोनदों नङा होनबा आरो बेफोरो। बेफोर बेफोरथ' आरो आबहावा गुबुंले जानायनि थाखायनो जाद। होननानै जों बुंनो हायो बेनिखायनो जों आबहावाफोरखौबो एसे मोजां खालामनानै। लाखिनांगौ।
औ।
होनब्लासो जोङो बेफोरनिफ्राय माने बारग'नो हागोन नङा होनबा।
औ औ।
औ होमबा नोंथाङाबो। औ एसे फोरमायग्रोदो आरो।
औ जोंनि ओनसोलावबो दा खोब दैबाना जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। मानो होनोबा। जोङो जोंनि गामिया होननो थाङोबा दैमा ओ दैमा खाथिबो होनजायो आरो। आरो बेफोरबायदिनो हाजो खाथि एसे अखा हाबानो। जोंना बेफोरबायदिनो दैमानिफ्राय बा हाजोनिफ्राय दै फैनाया जोंखौ जोबोद ख। खहा खालामफैयो बेफोरबायदिनो आबाद मावबाबो। ओ बालाफोरजोंनो फबफैजोबो आरो जोंनि। ओ होननो थाङोबा जोंनि ओनसोलावहाय जोंनि। बर' गामिफोराव गोबां दै बर'नि न'खरफोराव गोबां दै। लोमसावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ।
जोंनियावनो दा बुंनांगोन ओ। खोब दै बाना जायो आरो जोंनि न'खरफोरावबो गोबां खहा खालामो आरो दैया।
औ नंगौ।
बेफोरबायदिनो। ओ अमा बेफोरबायदिनो जोङो दै बाना लोमबोला जोङो। अ मोसौ बोरमा खानोबो। अमा खानोबो जा औ जायगा गैया जायो। आरो। दाव हांसो थाबाबो बेफोरबायदिनो दैजों थांफानायफोरखौ जोङो नु। नुनो मोनो आरो
औ नंगौ। बेबायदिनो गोबां रोखोम‌ नि जोंनि माने खहा जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा? आरो जायोबो आरो जोङो दिनै ओ दैनि सोमोन्दै गोबां खिनिखौ माने सावरायबाय मोजांखौबो सावरायबाय गाज्रिखौबो सावरायबाय नङा होनबा‌ दै बारा जाबाबो गाज्रि जो जोंनि थाखाय आरो मोजांबाबो जेरैहाय दै बुरजा जा दै थाबाथाय दै मोजांनिफ्राय जोङो। दै लोंनायनिफ्राय बा दैखौ बाहायनानै जोङो गोबांखिनि मोजां खामानिफोरखौबो माव मावनो हायो बा जोंनि सावरायनायखौ बि इयां आं दोनथनसै नोंथां समाबो जाबाय। औ गोजोनथों औ।